-लौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ थां खोनादों ओ नोंथांजों आङो सिगांनि आरो जोंनि ओ सुबुंफोरनि रायजो जानायनि सोमोन एसे सावरायलायनो सानदोंमोन।
औ नोंगौ नोंथां औ जागोन नोंथां।
ओ। दा जोङो जोंनि ओ जिखिनि सोलिगासिनो था ओमफ्राय संसार जेरैबायदि जादों सिगां समावथ' जेरै गोदो गोदाय जेरैबायदि जोङो संसार जाबोदों दोंमोन बेखौ नोजोर बोनानै जों एसेबाबो फारागथिखौ ओ नुनो मोनो नङा होन बा बिनि गेजेरावनो नोंथाङा एसेबो एसेसो बा फंनैसो फारागथिखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां। दानि आरो गोदोनिखौ नायबाथ' माने एसेबाबो सोलायनाय नुनो मोनदों बुंग सिगांनिखौ आं एसेबाबो फोरमायनो सानदों। सिगांथ' जोङो माने बर' हारि होनबाथ' बा जोंनि माहारियाथ' सिगां हाजो सेर सेर थानानै -बा थानो मोजां मोनो नङा होनब्ला? आथिखालावबो गोबां दङो हाजो सेर सेर जोंनि बर' आइजोफ्रा बा बर' हारिया माने दासिमबो हाजो सेर सेर दाबोगासिनो थाबोगासिनो आरो जोंनि जोंनि गोदोनि रायजो जाबोनायखौ होनोबाथ' जोङो सिगांथ' माने जोंनि थाखायथ' सिगां आबादानो मेनमोन नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
मावनानैनो जायोमोन। आरो जोङो जेब्लाबो माने दासिमबो माने दानि मुगायाव माने आबाद मावनायखौ माने खम बिबांनि नुसै माने आथिखालथ' माने आरो गासिबो माने, खस्थ'फोरखौ माने, सहायनो गोब्राब मोनसै आरो गोदोनियावथ' माने खस्थ' सान्दुं अखा बेफोरखौ माने, सहायनो गियामोन गावनो खस्थ' खालामनानै गावनो जायोमोन नङा होनब्ला? बिदिनो गोदो खुंबोदोंमोन आरो जों बर' होनबाथाय माने गोदो मारै जायोमोन होनना बुंनो थाङोबा? फारसेथिं हाग्रा बंग्रानि जिमानखिनि मैगं थाइगं मोनो बेफोरखौनो जोङो माने खानानै जानोबो हायोमोन। आरो हाजो सेर सेर जोङो माने गोबां मेगं खेथिबो खालामनो हायो आरो ना खांख्राइ हमनायावथ' आरो जोंनि जोंनि मा होनो गोदोनिफ्रायनो हमै हमै जाबोखायो नङा होनबा
औ नंगौ ओ सैथो खोथाखौनो बुंबाय ओ बेजों लोगोसे बे फारागथिखौबो नुनो मोनो सिगांहाय जेरै गोबां ओ मावबाबो दांबाबो खस्थ' खालामबाबो आंखालथिया बांसिनमोन नङा होन बा। बिनिखायनो जों बर' सुबुंफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै जेरै आबाद मावनानै बा ना हमनानै हाग्रानि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं बेफोरखौनो बांसिनै गावनि जानाय आदार आंगो जानाय आदार हिसाबै बाहायोमोन नङा होनबा। ओ दानि दानि जुगावथ' जों आंखाल जेरै ओ बेफोरबायदि जेरैबायदि खस्थ' खालामनायाथ' खमसैयनो ओ होनब्लाबो आंखालथिखौ एसेबाबो खम नुनो मोनसै बिनिखायनो मानसिफ्रा गोरलै पसल जेखौ मावोब्ला जि आबादखौ मावोब्ला जों गोरलैयैनो फिथाइखौ मोननो हागोन जे खामानिखौ माव अब्ला जों गोरलैयैनो जिउ खुंनाय राहायाव आवगायलांनो हागोन बेखौ नायसै जेरै सिगांनि सम फोराव जेरैबायदि आबाद मावनानै खस्थ' खालामनानै ओ न'खर। खौ खुंबोदोंमोन दाथ' बेफोरखौ दानि जुगाव बांसिनानो नुनो मोनब्ला जोबोद खम बिबांनि नुनो मोनसै थैनांगोन बा दाथ' बांसिनानो साख्रि बाख्रि साख्रि फरायनायजों लोगोसे गोबां जेरै आबाद मावनायावनो बिथिङावनो होन बा साख्रि बाख्रिनि माबा मोनसे बिथिङावनो होन जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मावनाय नुनो मोनसै जेरै जों दा थालिर थालिर आबाद थालिर आबाद मावनायाव जेरै जोङो दा गोनोखोआरि बा बिगियाननि आदब खायदाजों। मावो आरो दिनै गय आबाद गयखौबो जों गोनोखो एबा बिगियाननि आदब खायदाज जों मावो जेरै माइ आबाद बेफोरखौ गासैखौबो जोङो सिगां जेरै न'नि फुलुं हासार गोनां हायाव जेरैबादि जोङो बाहाया लासै मोननो हायोमोन दाथ' जों बेफोरबायदिबो आबादखौ मावानो। बो जानो हाला बेफोरबायदि गोबां फारागथिखौ नुनो मोनसै नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि अनगायैबो जों बर' हारिनि माखासे ओ थांनानै थाबोनायाव सोलिबोनाय माखासे हारिमु निसा हारिमुफोरनि सोमोन्दैबो जों गोबां फारागथि नुनो मोनसै। ओ सिगां समावथ' जेरै आबै आबौ समनिफ्रायनो जेरै जोङो जोंनि ओ फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागो मा गो खेराइ बेफोरनो नङा होनबा ओ बेफोरनि गेजेराव। जों ओ सिगांनि रायजो जाबोनाय समाव आबै आबैमोननि समाव जोङो बैसागोखौ जेरैबायदि गाजा गोमजा जायै गेदेर उन्दै बोराइ बेन्थ' ज' ज' ओंखारलायनानै बा गामि गामि दाब दाब गामि गामि मागि हैैनायखौ नुनो मोनोमोन ना। जेरै मागिहैनायाव। जोङो ओ खाम सिफुं गंगोना जाबख्रिं बेफोर खौ लानानै जोङो रंजा बाजा मागि हैैयामोन होनबा। नाथाय दा दाथ' आथिखालावथ' बेफोरबायदि नुनो मोनलिया। बिनि गेजेरावनो। नोंथाङा माबाफोर फारागथि बुंनो हागोन नामा सिं। गांनि आरो दानि बैसागो। फालिथायनि सोमोन्दै।
औ नोंगौ गोदो होनो। गोदो गोदायनि होनोब्लाथ' माने गोदो जोबोद मोजांमोन गासिबो खौसेथियै माने गासिबो फोरबोखौनो फालियोमोन नङा होनब्ला। बेथ'दानि आंखालावथ'आरो। गोबाङानो गाव गावनि खामानियाव बिजि थानानै मानो बे। फोरबायदि माने खौसेथिखौ माने एसेबाबो खमखौ आं नुहुरो।
औ नंगौ।
खाम सिफुंजो मोसायोमोन दा माने आजिखालिनि जुगाव माने बाय बांसिनानो माने सोलायनायखौ आं नुयो दा खाम सिफुंनि अनगायै माने गोबां। गोबां रोखोमनि दामनाय देनाय आगजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै। गोदोनि दिनाव जेरै मोजांमोन। दा माने एसेबाबो सोलायनायखौ आं नुदों आरो।
औ ओ बिनि गेजेरावबो नैबे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जेरै ओ सिगांनि समावहाय आबै आबौमोना जेरैबायदि ओ गाजा गोमजा गामि गामि बेरायनानै बा मागिहैनानै बैसागो फालिथायखौ रंजायोमोन। नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ ओ जोबोद खम बिबांनि नुनो मोनसै। दानि ओ दा आथिखालाव जोङो बैसागोखौ ओ गाजा गोमजायै खुङो होमब्लाबो जोङो सिगांनि सोलिबोनाय उम मोनसे हारिमु हिसाब बेै जों मालाबाबो गारनो हाया। ओ बिनि गेजेरावनो सु सोलायदोंब्लाबो माखासे मोजां ओ ओ बिथिंखौ नायनानै नोजोर बोनानै सोलायनायखौबो नुनो मोनदों जेरै जोङो दा गामि गामि दाब दाब ओ बेफोरबादि थांनानै मागिहैयालासिनो। जायगायावनो माखासे गोरों गोरा गोरों गोरा ज' जालायनानै जेरै फांसन बा स्टेज प्रग्राम खुङो नङा ओम बा बेफोराव जोङो। माखासे मोजां मोजां आयदाफोरखौ जेरै गेलेनाय बा खन्थाइ आवरायनाय ओ सल'। खननाय बबा खुगा मेथाइ बादायलायनाय बेफोरबायदि माखासे ओ गोनां गोनां आयदाफोरखौ लानानै बेयाव मोनसे ओ मोजां ओ सान्थौजों माने हाबाफारिखौ मावफुंलाङो बेफोरखौबो जोङो दा बैसागोआव नुनो मोनसै। सिगाङाव जेरैबायदि नुदों। दाथ' जों बि बुहुत एसेबाबो साबसिनै सोलायनायखौ आं नुनो मोन्दों होननानै सानो। जे बिनि। एखौ नोजोर होनानै नोंथाङा दा नोंनि गोसो मथे बुंनाय मा सानो नोंथाङा। मोजां जादों ना गाज्रि जादों।
दाथ' गोदोनि बर'फोरनि रायजो जानायनिसाय दानि रायजो जानाया माने न'खर खुंनाया एसे सोलायनायजों लोगोसे गाससिबो हारि हारिमुवा सोलायलांनो हमबाय नङा होनबा। जेरै सिगां जेरै खस्थ' मावनानै जायोमोन दाथ' आरो गासिबो माने गोरलैयैनो गोरलै रा खौ खुंलांनो हासै गाससिबो खामानिखौ माने लासै लासै गोरा खामानिखौ गारनानै माने लासै लासै मोजां खामानि बा इजि खामानिखौ बासिनानै सायख' सायख' लानानै दा इजियैनो माने जोंनि न'खर जानायाव बा संसार खुंनायाव गोदोनि साय माने गोबां सोलायनानै फैनायखौ आं नुनो मोनदों नोंथाङा गोदोहाय बर बर हारिया माबोरै रायजो जाबोनाय हाजो सेर-सेर माबायदि खस्थ सहायबोनायमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनाबोनाय मथे जोङो गोबां ओ जोंनि हाग्रा ओनसोलाथ ओरै बायदि हाग्राजों बुंफबनाय होननानै जों जों मिथिबोयो आरो बिनि गेजेराव जों बरआ बांसिन हाग्रा ओनसोलाव थानो मोजां मोनो नङा होनबा। ओ बै समावहाय जों खोनानाय मथे बुङो ओ बुंनोसै आङो बे समावहाय हाग्रा ओनसोल खौ बा सिफायनानै दंफांफोरखौ दाननानै बेहयाव ओ गावबा गावनि ओ हानाय बादि हाफोरखौ आवग्रिनानै लायोमोन। बेयाव गाव थानो ओ गाव थानो थाखाय‌ ओ जेरै थोरि थोरि न हानि थुरिखौनो बेरा दुमनानै हा लिरनानै बेफोरबायदिखौ ओ न लुनानै थायोमोन। होनानै खोनायो आरो नुबोदों। दोंबो। उन्दै समावहाय दाथ बेफोरबायदि थोरि नि बेफोरबायादि हानि नखौनो गोबां खमस नुनो थांलानो होनजायो आजिखालिजोंथ ओ आरो मोजां-मोजां थिंनि न फाखानि न बेफोर बायदियावसो थासै। फ्रायानो। जेसेबांनो गोनोखो जौगानायजों लोगोसे सुबुंनि सान‌ ओ सान्थौआ बांनायजों लोगोसे जोंनि सानदों हानाय जोंनि मावनाय दांनाय गासैबो आदब खायदायानो मानि जौगाखांबोनायजों लोगोसे सोलाय लांजोब्बाय। खिन्थु ओ नोंथाङा जेरै गोदोनि ओ संसार जाबोनायनि सोमोन्दै बुंनो थिन्नायलाय आङो एसेबाबो बुंनोसै। बै समावहाय जों बांसिन ओ जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा जोंनि सुबुंफ्रानो बांसिन गोरिब गोरिब थाखोनि नङा होनबा? बिसोरो गोबां खस्थयै खस्थयै आबाद मावोमोन आबाद मावनानै जायोमोन बै समावहाय गावजों गाव ओ मदद होलायनायाबो दङ'मोन। बिसोर हाजार खस्थआनो जायाथों मानो बिसोरो गावजों गाव अनलायनाय सहाय होलायनाय एसेखौ एसे रानलायनाय जानाय बैफोर ओ खौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो सि गां समावहाय दाथ' बे बेफोर बायदिखौ जों बांसिनानो नुनो मोनलिया गावबागाव ओम गावबासो सोलिनायखौ बांसिन नुनो मोनो। बै समाव जेरै माइ गायनाय माइ गायनाय आबाद मावनाय माइ गायनायखौ नायोब्ला बै समावहाय ओ जेरै बायादि ओ जों ज' ज' गामि ओनसोलावथ' जों आबादजों थांनानै थानाय सुबुं हिसाबै गामि ओनसोलाव बांसिन बिदिनो माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायोमोन नङा होनबा? ओ माइ गायनाय फुनायाव जेरै जोङो ओ गामिनि गासैबो ज' जानानै जेरै हालौनायनिफ्राय लानानै गायनायनिफ्राय लानानै हानायनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जोङो ज' ज' हेफाजाब होलायोमोन मावलायोमोन ओ ओ दाथ' जोङो बेफोरबादि ओ आबाद मावोब्लाबो जोङो गोबां हाजिरा खामला बेफोरजोंसो जोङो ओ थिखांनांगौ जायो नोङा होनबा?
औ नंगौ।
बै समावहाय आरो गोदोनि सु-सुबुंफोरा गावजों गाव अनलायनाय आरो बेफोरबायदि हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों गाव गावनि नांगौथिखौ सुफुंनानै लायोमोन आं बेखौ बुंनो जिखिनि मि -मिथियो। बेखौ आं नोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होनाय जाबाय।
औ जागोन नोंथां आरो जोंना समा जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा होनब्ला? गोदोनि संसार जालायनाय आरो दानिया गोबां सोलायनाय फारागबो फैबाय एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों ना अ